जोंङो दायो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायसै नङा होमबा
जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदाय माबादि आबाद मावनानै माबादि रायजो खुंबोयोमोन बिनि सायाव ज दसे सावरायसेै दा दाथ' गोदो गोदाय बर'फोरा गोबां बोसोर सिगाङावनो दङमोन आरो जोंहा बर'फोरा गोबां बोसोर सिगां जोंहा नखराव
धोन समथनि सायाव बुहुत गाहाय थाखोनिमोन बहुद
दा जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय माबायदि रायजो जायो होनोब्ला जोंहा जोंनि बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों आबादनि सायाव सोनारनानै रायजो खुंबोनाय बेखौ जों नुनो मोनो सम
माबाददि रायजो जाबोयो बेखौ जोंहा दा एसे सम जोंहा सावरायनोसै गोदो गोदाय बर' सुबुंफोरा बुंङोब्ला जोंहा आबाद मावनानै फोसावनाव बायदिसिना आबाद खेथि खालामनानै जेरै माइ गायो मैगं थाइगं गायो बेफोरबायदिनो बायदिसिना जिब जुनार फिसिनानै गोदोनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा रायजो खुंबोदोंमोन। बेनिफ्राय ओमफ्रायो बर' सुबुंफोराथ' गोबां बिदिनो आबाद मावो जेरै हमना ला न'आवनो मोसौ मैसाजों हालेवनानै फोथार गेजेराव
जेरै लाफा लाइ बिदिनो बोथोराव सिबिंफोर फैयो थास'फोर गायो हालदैफोर बेफोरबायदिनो
आबाद गायनानै
बर'फ्रा एसे एनै रां रुफा आरजिनानै न'खरखौ सालाय गोदोनि दिनाव
हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मैहुर खालामहैयो मैहुर खालामनानै लाबोनानै दखान दखान लामाफ्राव
फानहरोमोन बेबायदि फानहरनानै थाखा फैसा एसे एनै आरजिनानै नानै न'खरखौ खुंबोयोमोन बेदिनो जोंहा
गोबां बोसोर बैस बोसोरनि समनिफ्रायनो हालेवनानै मैहुर खालामनानै आबाद मावनानै रायजो जबोयोमोन आरो
स्कुल कलेजफ्राव थांनोबो जोंहा गोदो गोदाय एसेबां सुबिदा गैयामोन। गंसे स्कुलाव फरायनोबा खमैबो जोङो ओ गोबां गोजान हान्थिनांगौ जायोमोन गोदोनि दिनाव।
गोबां
बेफोरबायदि खैफोद गोनां बेफोरबायदि माने जेंनाफोर नुजाथियोमोन। बेदिनो जोंनि बर'फ्राथ' गोदो गोदाय आबाद मावनानै जाबोग्राबहाय ना फ्राय आबाद मावनानै जाबोयमोन सोलोंथाइफ्राव बारा एसेबां जौगानाय गैयामोन गोदो गोदायनि दिनाव।
बा
बिदिनो गामि गावब गाव गामिफ्राव बिदिनो जोंहा सावरि जालायोमोन गोदोनि दिनाव गावजों गाव हेफाजाब होलायोमोन।
हमना ला जेनेबा गंसे न'खराव माइ आबाद मावनो थाखाय जा मानसिफोर नांगौ जायो अब्ला जों गामिफोराव गामिनि सुबुंफोरखो लेंथुमनानै
गायनाय, खोथिया फुनाय, हालौनाय
बिदिनो गामिनि सुबुंफ्रा ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन। हेफाजाब होलायोमोन आरो सावरि जालायोमोन आरोखि आरो बिदिनो माइ आबाद खोथिया बेफोरबायदि गायखांनानै, जोंहा मा न'खराव खनसे स्राय जमायै जानाय-लोंनाय ओ जानाय-लोंनाय खालामोमोन आरो जेरै ओंखाम जायो, सोरोबा-सेरेब लोङो, जुमाय लोङोमोन आरोखि। आरो बिदिनो गोदो गोदाय गोदायनि दिनावथ' सोलोंथाइ होनाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङामोन। सोरनिया बि, सोरनिबा बिमा-बिफाया जौ आं जौ लोंनानै गोदोफबना थायोमोन। गथ'फोरखौ स्कुलाव लांनांगौ नामा बेफोरनि फारसे जेबो साननाय गैयामोन। गासिबो नङा खिन्थु फ्रायानोमोन गोदो-गोदायनि दिनाव।
दावराव- दावसि जालायोमोन बेफोरबायदिनो गोबां बर'फोरा
ह
एसे-एनै जौगाहोयोमोन आरो। नोंथाङा गोदो-गोदाय बर'फोरनि रायजो जानायनि सायाव माबाफोर रोंगौथि दं नामा?
औ गोजोन्थों। जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला गोदो-गोदाय न'खराव थ' गोबां बिदिनो आबाद मावनायजों लोगोसे मैहुर खालामोमोन बिदिनो मैगं-थाइगं गावनि बारियावनो गायना लायोमोन आरो जिब-जुनार फिसिनानै फलांगि खालामोमोन एसे-एनै। रां-रुफा आरजिनो थाखाय, जों मा फालांगि खालामदोंमोन, जिब-जुनार फिसिनानै आरो गोदोनि दिनावथ' बर'फ्रा एसेबां सोलोंथाइ बो गैयामोन नालाय, रोंगौथिबो गैयामोन नालाय, ओंखायनो सोलोंथाइयाव एसेबां
गोजौहा ओरैनो थाखोनि नङामोन आरो मोन सोलोंथाइ लानाय मानसिफ्रा आखा-फाखा गैयामोन आरो साख्रि-बाख्रियाथ' गोजाननि बाथ्रा। ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा जोंहा गिबि गिबियावनो मा आबाद मावनानै जाजेननाय बर' सुबुंफोर नङा होमबा? उम गोबां समनिफ्रायनो गोलाव समसिमहालागैय-दिनैसिहालागै। आजि खायसिया दिनैसिमहालागै दाबो मा आबादनि सायावनो दङ। आ दाबो बुंनो थाङोब्ला। हाजो खर'फ्राव दाबो जों बेफोरबायदि। मावना जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंङा मा आबाद मावनानै गोदोनि सुबुंफोराव गोदोनि सुबुंफोराथ' आबाद मावनानै। ओ दखानाव-दखानफोराव। एबा हाथाय बाजारफ्राव लांनानै फानहैनानै। माने एसे एनै थाखा खालामनानै। जायोमोन आरो। बिदिनो गोबां। बिदिनो गोबां बरुं सुबुंफोरा। सोलोंथाइ गैयाब्लााबो। गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय मा आबाद खालामनानै। बिबदिनो माइ गायनानैनानै थास। थास'फोर हालदैफोर सिबिंफोर फोनानै बिदिनो गावनि। जानो जानथा आरो आल फाख आरेस। नालायोमोन आरो औ उम
औ।
औ-आ।
दाथौ गोदोनि गोद बोरायफोरखौथ हाय। एसेबां सोलोंथाइबो गैयामोन नालाय। बेफोरबायदिनो फालांगि माने आबाद मावनानै। गावनि जिउफोरखौ।
अबे नखरनि।
मानसिफोर गथ' गथायफोरखौ माने। जिउ खुंबोदोंमोन आरो बेफोरबायादियाओ माबानिया। सोलोंथाइ गैयामोन गैयाबाबो।
बिदिनां गोबां। गोदोनि बर'फ्राथ' बुंनो थाङोब्ला। एसे माने। गोबाङानो आरो ओ बारा सोलोंथाइ गैयिनि थाखार दंमोन। जाम्बा जाम्बिमोन मा मावनांगौ बेखौ मावयि मा थिनो बेखौनो लायोमोन। ओ साननाय हनाया एसेबां इस्ट्रं- इस्ट्रं नङामोन सोलोंथाइ गैयिनि थाखानाव बेफोरबायादि जायोमोन आरो। दाथ' दासिममहालागै दाथ' बुं मानोब्लाबो अफ्रा एसे जौगाबाय सोलोन्थाइ। सोलोंथाइयावबो जौगाबाय आरो। साननाय हनायफोराबो स्ट्रं जाबोबाय। जोंनाथ समया‌ बारा‌ गोबाव बेखिनिखौनो रायल्जायनानै‌ दोनथसै नंआ होनबा नोंथा। ओम
औ औ दे औ दे नोंथां। औ